था।
मा खालामदों नोंथां।
औ दों ओरैनो आं नोंथां।
अ हुम। ओ होनबा दानि सावरायनो गोनां आयदाखौ फिथाइ सामथायाइनि फारसे लानोसै नामा नोंथां?
औ औ रायलायजायो।
उहुम। गिबियाव मानि ओ नोंसिनिथिं माने नोंनि नआव माबायद जि फिथाइ सामथाइ मोननाय जायो बेनि फारसे एसे खोन्थानो हागोन नामा नोंथां?
औ जोंहा फिथाइयाथ गोबां रोखोमनि दोङो। खायसे फिथाइफोरा ओ जोंनि ओनसोलाव गायनाय जायो खायसे फिथाइफोरखौ जोंनि ओनसोलाव जों मोननाय जाया। जोंनि ओनसोलाव जोङो लकेल फिथाइ सामथायाइ होननानै बुङोब्ला जोंहा नआव गायनाय ओ थाइजौ खान्थाल नालेखल बेबायदिनो गय ओ सुमफ्राम मोदोफुल बेफोर थालिर बेफोरबायदि फिथाइखौ आनारस बा रैमालि बेफोरबायदि गोबां फि फिथाइफोरखौ जोङो ओ नआवनो गाव गावनो गायनानै जोङो जानो हायो।
माने जोङो बिफोर फिथाइ सामथायाइफोरा ओ रजनो बा गायनो थाखाय गोरलै गोरलै जायो आरो। बेफोरखौ जोङो गोरलैयैनो नआवनो गायनानै जोङो जानो हायो लोगोसे जोंना गुबुन गुबुन ओ फिथाइ सामथाइ जेरै जोंनाव ओ आ फैलांगुरफोरा बांद्राय जानो नागिरा बेयो गुस गुसु ओनसोल बा हाजो ओनसोलाव बांसिन जायो जोंनि ओनसोलावहाय बेबायदि जोंनि ओनसोलाव बाला बेफोरबायदि फिथा थाइ सामथायफोरखौ फिथाइ सामथायफोरा जाया आरो जोंनियाव जानो नागिरा बेफोर फिथाइफोरा
औ उहुम। ओमफाय नोंथाङा उहुम जे दा फिथाइ सामथाइ खोन्थादों मानि ओ नोंथांमोननि न'आव जेनबा जा फिथाइ सामथाइ मोनो जेनबा बि फोरनि थावनाया जेनबा माबायदि जेनबा ओ जेनबा सु सुमफ्राम सुमफ्रामनि फिथाइनि थावनायाव माबायदि जेनबा बेफोरबायदि जेनबा नोंसिनि न'आव जा जा फिथाइ सामथाइ मोनो बेफोरनि थाव थावनाया माबायदि जेनबा बेनि फारसे खोन्थानो हागोन नामा नोंथां?
ओ औ औ फोरमायनो हागोन नोंथां। माने जों जोंनि न'आवहाय जोंनि न'आवहाय बांसिनैनो ओ जोङो थाइजौ खान खान्थालफोरखौ मोननाय जायो। बिनिफ्राय जोहा थाइजौ, खान्थाल ओ होननानै बुङोबा जाहाथ थाइजौ थाइजौखो जोङो बांसिनानो मोनसे मोनसे सम एबा मे ओद दा जोङो दैज्लां बोथोरावज्ल'सो मोननाय जायो थाइजौ फिथाइया माने बोसोरसेयाव खोनसे थायो होननानै बुंनांगोन माने थाइज बोसोरसेयाव खनसेल'सो थायो नालाय थाइजौ खान्थालफोरा जो थाइजौ खान्थाला थाइजौफोरा जाहा मैबो जानो हायो मोननानैबो जानो हायो मो गोथाङै गोथाङै जानाय समाव जा गोखै गोखैयै जोङो जायो आरो मोनना मोनबाथाय जा गोमोनखौ जोङो जायो। थाइजौ फिथाइफोरखौ जोङो गोथां समाव बा गोरलै समाव दोनथुमनानैबो जानो हायो जा ओ थाइजौ फिथाइफोरखौ जोङो आसार बानायनानै दोननायखौ जोङो नुनो मोनो नङा ओमबा नोंथां? माने जोंनि बिथिं जाय थाइजौफोरखौथ' जाहा मोनबाय थाया नालाय जोङो ओ उम बेलेग समाव जेब्ला थाइजौफोरा जोबस्रांलाङो थाइजौ गैया जायो अब्ला जा जानो लुगैयो। बे जानो लुगैनाय समाव ओ जानो थाखाय जोंहा गलम बोथोरफोराव जानो थाखाय थाइजौफोरखौ आसार खालामनानै दोननायखौ जों नुनो मोनो माने जों न'खर जोंनि न'खरफोरावबो दोनो आरो जा खान्थालखौबो जोङा उम दा दैज्लां बोथोर बा गरम बोथोरावल'ल'सो मोनसे समावल'सो जोङो खान्थालखौ मोननाय जायो नालाय थाइजौ ओ खान्थालखौबो जोङो गोथाङैबो जाजायो आरो मोननायावबो जाजायो आरो नोंथां।
ओ
ने जों खान्थालखौ जोङो उम बो बे खखायखौ जानायजों लोगोसे जाहाब खान्थालनि ओ बेगरफोरखौबो जोङो मैगं संनानै जायो जाहा खान्थाल फिथाइखौहाय ओ खान्थाल फिथाइनि बे बेगरखौहाय जोङो ओ बिगुरखौ जिरनानै दालि ओंख्रि बा अनला ओंख्रि सबाय बेफोराव जोङो होलानानै जायो लोगोसे आरो जाहा खान्थाल बेगरखौहाय बाथोन देनानैबो जायो आरो खोनादोना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
औ जा थालिर थालिर होननानै बुंबा जा थालिरा गोबां ओ रोखोमनि दङ माने मुङा गुबुन गुबुन दोङो जोंहा जेरै थाालिर हायथा होननानै बुङो मोनसेेर सिन सामफा आ होननानै बुङो बेफोरो बेफोर गोबां रोखोमनि थालिरफोर खो जोङो नुनो मोनो बुं ने बेफोरनि थावनायफोरा आलदा आलदा जायो थालिर थालिर हायथाखौ जोङो मैगं संनानैबो जानो हाय हायो गोथाङैबो जानो हायो आरो गुबुन गुबुन थालिरफोरखौ जोङो ओ गुबुन गुबुन थालिरफोरखौ जोङो मोनबाथाय मोनबाथाय जायो। मोन मोनबाथाय जाजायो आरो बेफोर थालिरफोराहाय जायखौ जोङो फुजा होनायफोरावबो जों थालिरफोरखौ बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो। लोगोसे बेफोर जोङो थालिर बिगुरफोरखौबो गारा जाहा थालिर बिगुरफोरखौ हासार जा नो थाखाय दोनो आरो मोसौफो फोरनोबो होजानो थाखाय होयो आरो बिगुरफोरखौ
औ
औ नोंथांमोनथिं मा मा फिथाइखौ मोनो जेनबा नोंसोरनि ओनसोलाव माबायदि माबायदि दं फिथाइ सामथाय मोननो हायो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
जोंनिथिंथ' जोंनिथिं बिदिनो नारेखल, थाइजौ, खान्थाल ओ लिसु, लेरख' आनारस नैबेफोरबायदि गामि ओनसोलाव ज जा मोनो बेखौ मोनो आरो जोंनि ओनसोलथिंबो।
औ ओ
बिदिनो
औ
ओमफ्राय बिदिनो माने खायफा जिनिस जेनबा आफेल आंगुरफोरखौथ' जोंङो सोलाव मोना होननानै एसेबाबो मिथिखायो माने बिदि माने जोंनि ओरै लकेल हा एरियायावथ' बेफोरबायदि फिथाइ सामथाइखौ रज'नायखौ जों नुनो मोना जायनि जाहोनाव बेफोरबायदि फिथाइ सामनायखौ जों गोबां खमखौनो नुनो मोनो जोंनि ओनसोलसिम बिदिनो ओ सुमफ्राम जेनेबा सुमफ्राम ओमफ्राय नारेंखल थालिर बेखौ बेबायदिखौ जों गासिबो न'खराव बांसिनखौ नुनो मोननाय जायो मानखि बिदिया माने जेरावबो बयनिबो न' न' रज'नायखौ नुनो मोनो मानखि बिसोरो
औ
रज'नो थाखाय बिसोरनो बारा हासारनि गोनांथि जाया माने जेरै आफेल आंगुर बेफोरखौ गोबां हासारनि गोनांथि जायो बेफोरखौ फोथांनो थाखाय जोबोद खस्थ' जायो जायनि जाउनाव बिदिनो ओमफ्राय जोंनि ओनसोलाव ड्रेागन फ्रुइट जेनेबा ड्रागन फिथाइ होनो बेखौबो मोननाय जायो आरोखि ना
नो नो नोंसोरनि ओनसोलाव जेनेबा द्रागन फिथाइखौ मोनोब्ला माबायदि माबायदि गायो नोंथांङा एसे मिथिगौ नामा? मा मााबायदि बायदि गायनाय जायो द्रागन दंफांखौहाय
जेनबा ओ बेखौथ' गिबियाव जेनबा फुलि जेनेबा ड्रागन फ्रुइट्सनि औ द्रागन जेनबा द्रागन फि फिथाइनि फुलि थायो आरोना बेखौ जोंओ गिबियाव हायाव मानला होग्रोन नांगर ना माने गिबियाव बेखौ बे फुलिखौ मानला होग्र नांगौ ओमफफ्राय बेनो मान लानानै गोजौ फारसे थांनो थाखाय माने खुन्सेया सिस्टेम गोजौआव माने सिदा खुन्थिया गायना होजोबनांगौ आरो नामा बेखौ मानला लांनो थाखाय मानोखि मानो होनबा द्रागन फिथाइनि जेनेबा जा बिफां बियो मानलाग्रासो जेनेबा जेनेबा बियो मानलानानै गोजौ फारसे थांनानै जेनेबा बेदि जेनेबा खेकथास जेरै बेबायदि महर लायो आरोना बेबायदि जेनेबा रो रोदा बायदि सुलांनानै हारसिंनो गोजौ फारसे दावखोलांनानै बे फुलिया दाव फोजोबनानै उनाव फिथाइ थायो आरोना गोजौआव मानिे माने बेखौ माबानो थाखाय ओ गोजौआव खुन्सेया मोनसे ओमफफ्राय सोरबाबा गोजौआव सोरगिदिं खालामो सोरबाबा गल खालामामो जेनेबा बिदिनो साथा बायदि मोनसे खुन्थिया बायदि बानायना होनांगौ आरो ना बेनि थाखाय मानेखि एसे गोब्राबानो जायो आरोना बे बे फिथाइखौ गायनाया होमबाबो जोंनिथिं बारा गायनायखौ नुनो मोना थेवबो जोंनि एरि ओनसोलाव गायो आरो ना खायफा खायनै बिदिनो मानला होनानै उनाव गोजौवाव बिदिनो खुन्थिया गायहोनानै बिदिनो मानला लायानानै गोजौवावनो फिथाइ हायो आरोना
गोबां ओ औ गोबां फिथाइफोरखौ जोङो बेबायदिनो गाव गावनो ओनसोलाव गायनायखौ जोङो नुनो मोनो माने जे दानि दानि जुगावथ' जोंनाव गोबां थालिर बागान बैग्रि बागान ड्रागन बागानफोरखौ जोङो खाथि खाला ओनसोलावफोराव नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां?
औ।
इफोरनि गेदेरा फिथाइ सामथायाइफोरखौ नख'राव गायनानै जोङो फाननानै गोबां जोङो राङा लानो हायो आरो ओ औ रांखान्थियाव जोङो फिथाइ सामथायाइखौ फाननानैहाय हेफाजाब मोननो हायो।
औ।
औ बेफोर फिथाइ सामथाइखौ जानानै जोङो देहायाव जा आपेल आंगुर जा सुमफ्राम थालिर बेफोरबायदि जाब्ला जों देहायाव गोबां सक्तिखौ मोननो हायो।
औ।
औ बेबायदिनो आरो नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा जेनेबा माबायदि माबायदि फिथाइनि गायबावो जेनेबा दंफां
बुंनो थाङोबा बिदिनो ओ दंफां बायदि जेनेबा लेरख' लेरख'वा बिनि महरा मानि जेनेबा लिरख' बिफाङाथ' जेनेबा दंफां बायदि जायो जेनेबा
औ।
लेरख' औ दंफां बायदि महर ओमफ्राय फिथाइ थायो आरो ना ओ माने लिरख'खौ जोंनि ओनसोलजों बारा मोननायखौ जाया होमबाबो दङ आरो। खायबा खायबानाव बिदिनो ओमफ्राय लेरख'नि थावनायखौथ' एसेबाबो मिथिखायो जानायखांबाय जानो हागौ नोंथाङा? जाखांबाय जानो हागौ नोंथाङा? औ दाथ' लेरख'नि बोथोर। लेरख'वा बिदिनो गोदै गोखै गोखै जायो बाय बेगर थायो बेखौथ' मोनथिजोबखायो गासिबो।
औ।
लेरख'नि अनगाै बिदिनो सुमफ्राम दं सुमफ्रामाब सोरनाबा गोदै जायो सोरनाबा ओ गो गोफा बिदिनो
सुमफ्रामाथ' जोंना सुमफ्रामाथ' जोंना सुमफ्राम गोथां बो दं आरो सुमफ्राम गोजा खौबो नुनो मानो माने सिङावहाय औ खायसे खायसे से सुमफ्राम फिथाइ दंफां दफाङाबो गोजा जायो आरो फिथाइबाबो गोजा जायो सिंनियाबो गोजा जाफायो आरो खायसे खायसे खायसे समफ्रामा हाय सिंनि बेगरा गोजा जायो आरो सानि दं बे फिथाइयाहाय गोथाङैनो थायो आरो। आरो।
बिदिनो औ खोनादों नोंथां।
औ अब्ला जोआ समाबो जाना फैबाय नोंथां।
औ।
औ जाबाय जोंनि आयदाखौ सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै।
औ नोंथां दोनथ'नोसै औ दे नोंथां।